खोनादों ना
खोनाहैदों ना औ औ
औ औ खोनादों आंबो होनबा बर' समाजनि बागै एसे सावरायनोसै आरो दिनै
बर' समाजनि ना उम जायो सावरायजायो
बर' समाजा एसे माने दासो एसे मोजां थासारियाव फैदों नालाय
औ
सावरायलायनोसै
सावरायसैना औ
बर' समाजा दा माबायदि हालोदाव दङ होनना बुंनो थाङोबा जों बुंनो हायो जे आगोलनि नायोब्ला दानि समाव एसे मोजाङाव फैबाय आरो माने गोदो समाव बां गोरिबसिन होनना बुं जायोमोन आरो माने खामानि दामानि फ्रावबो बांद्राय गोसो होआमोन आरो मावनानै जानायाव एसे बायोमोन आरो नाथाय दा बा मावनानै जानो खस्थ' खालामनो बिदि माने गोसो जानायखौ नुयो आरो दाना खस्थ' खालामो आरो मानसिफोरा
दा खस्थ' खालामो गोदोबो खालामो खालामनायालाय गोदोबो खालामामोन खिन्थु बांद्राय माबा गैया आरो ना आदब गैया माने मावस सङो आरो ना खस्थ' खालामसाबो ओमफ्राय बांद्राय ओ माबा सिस्टेम खौ हाया आरो ना बिसोरो बांद्राय आरजिनाय सिस्टेमखौ हाया ओरैनो सिम्पोल गायगोन माबागोन आबाद मावगोन जागोन लोंगोन बिदिल' आर ना बांद्राय इसेबां माने धोनि जानाय बेफोरनि बागै इसेबां माने आदब गैयामोन आरोखि
औ
आबाद मावनायनि बेलायावहाय आरो आबाद मावनायनि बेफोरखौ जों बुंनो हायो ओरैनोथ' हारिमु हिसाबैथ' जौगानाय होनना बुंनो हागोन दानाय लुनायावथ' मोसानाय दानाय लुनाय खनाय मोसानाय बेफोर दङमोन दंनायालाय गोजांयालै
गोदो जेनेबा जोंनि समाव बिदिनो एसामिसफोरजों जेनेबा ओ समान समान फामै जोंनि कालसार लाइनाव जौगाबोदों होननानै गोदो‌ गोदाय एसां मेथाइ फोजोबखागोन दे बे समाव जों बर'आवबो जोंनि बर'आवबो माने मेथाइ ओंखारबोदोंमोन आरो गोदोनि समनिफ्रायनो बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोंनि समाजा गोदोनि ओखायनो एसे माने मुखुब जानानै फैखानायमोन आरो जेरैबायाददि लिटारेसारखौबो नायनो थाङोबा बा थुनलाइफोरखौ नायनो थाङोबा आरो गोदोनिफ्रायनो जोंना बुं बराबो गोग्गोमोन आरो नाइनटिन सिक्सटिथ्रियाथ' गोबां बोसोर जाबाय नङा होमबा पुरुना होनना बुंजायो आरो जोंनिखौ
जोंनि हारिया एसे जौगानाय मोनो आरो गोदोनिफ्राय नायनानै नायो ब्ला
नंगौ खिनथु असमियाफोरनिजों रुजुनायाव एसे माबा गोरलैयानो होनना बुंनांगोन खिनथु बिसोर असमिया फोरा बुद्दि गोरोंमोन ना बिसोरनो हारिमुवानो होन बाथ्रा माने रावानो होन बिसोरो एसे जोंनिफ्राय एसे सालाकमोन आरो मानसिफ्रा आदब खायदा गोनांसिनमोन ओमफ्राय थुनलाइयावनो होन बिसोर एदभान्समोन
औ
फ्राव हारिमुनो होन बिसोर एदभान्समोन लाइसि दिरुननाय बिसोर गिबिमोन
औ
नों जेरै बर' ओ असमिया नाइनटिन थार्टि सेभेन ना मा बेयावनो माबाया ओंखारदोंना गिबि फिलमा जोंना बर' लाइसि बिनि सिगांहाय जायो बिनि उनाव ओमफाय बिसोरना माबा ओंखारदोंमोन बर' सि-सिनेमा फिसार फिल्म नामा मोनसे ओंखारदोंमोन जोंना ओइटि सिक्स नाइनटिन ओइटि सिक्सवसो ओंखारदों जोंनिया औ आलायारन गैया खिन्थु बिसोरजों रुजु जुनायाव जोंना माने एसे माबायावनो दं आरो ना गोरलै माने गोरलै माने बांद्राय इसेबां सम जायाखै आरो ना बिसोर जोंनि एसे एदभान्स होननानै जों साननो हायो
बे एडभान्सिनस कारन जों जोंनि मान सै बा ट्राइबेल मानसिफ्रानो एसामिसजों ज' जानानै बे मोनसे माबाखौ थुनलाइखौ लाखिदोंमोन माने एसामिस थुनलाइखौ बेनि थाखायनो माने बिसोरनिया एसे एडभान्स होनना बुंजायो आरो आरो बेवहाय खालि एसामिस स्लग गैया होननानै बुंनो हाया जों माने माने दङ होनना बुंनो हाया आरो बेयाव खालि एसामिस गैया आरो
बेथ' नंगौ नंनायलाय मोनसे समावहाय जोंनिया जोंनि जायफोर आगुनि जायफोर लेखा गोरोंफोर बिसोरो असमिया बिजोङावसो फरायखानायोन फरायनायालाय असमिया बिजोंआवसो फरायनाय मानो होनना बुङोब्ला जोंना बर' हिसाबै बिजों गैयामोन ना बिजों गैयिनि थाखाय माने गुबुननि बिजों असमिया बिजोंजोंसो जों सोलोंथाइखौ लानो गोनां जा जायोमोन आरो दा बेवहाय बिसिनि जों औ बिनि थाखायबो सागुं माने बै समाव बिसिनिजोंनो माने थुनलाइ सोरजिनायफ्रा जायो रायज्लायनाय हारिमुफोरखौ माने माबा खालामनाय ओ बेफोरनि माने माने मिलायलायनाय आरो हारिमुवारि गोरोबलायनाय माने फेमिलिसन ना मा बुङो बे बेबायदि जाबोदों आरो बेफो
होनब्लाबो जेनेबा लिटारेसार थुनलाइयाव बिसोरना गिबिसिन आगान होजेनदोंमोन होनना बुंजायो नङा होमबा बिसोरनि मानसिफोरा
औ बिसोरनि मानसिया आंगा देनजार दंङ बिसिनि ओ बिसिनि गो माबा जोङो गोहोम खोख्लैनानै गोहोम खोख खोख्लैनानै माबा जोंनि थुनलाइ बेफोरो एसे थुलुंगा मोनदों आरोखि थुलुंगा मोनबाय जोंनाबो बै समावहाय जोंनि थुननायफोरा मोन मोनथाम लेंगुवेज असमिया बांला आरो बर' बे लेंगुवेज जोंसो बे रावसो थुनलाइया सोरजि जायो मोन बै समावहाय गिबिसिनाव बर'नि थुनलाइया सोरजिनाया उनावसो अस'मिया जों सो लिरनाय जायोमोन थिं
उम
बेबायदि आरो दा फैयै फैयै बर'आ मोनसे बिजोंङाव फैबाय बिजों मोनबाय फरायनाय नाइनटिन सिक्सटिथ्रियाव दा बेबायदिनो जौगायै जगायै एसे मोजां ओ थासारियावहाय सफैबाय बुंनो थाङोब्ला गोबां एरबायबो सुबुं अनजायबाबो एरबाय बयबो आजावबायबो बेफोरबायदिनो मोजां थासारि फैयबाय होनना बुंनो हासिगोन आरो दा
उम दा जोंनि समाजाव मा होनना बुङो जोंहा बिजनेस लाइन होनना बुंबा जोबोद खम आरो जों समाजाव माने बिजनेस लाइनाव जोंनि मानसिफ्रा गैयानो माने एसे से ल'थार माने सानगासे एसेल' होनना बुजायो आरो बिजनेस लाइनखौ खौ नायनो थाङोब्ला
बेखायनोथ' आं दहाय औ
उम
दयबो बुंदोंमोन आङो जेनेबा बर'फ्रा
उम
गोरा गोरा खामानि हार्ड वर्कखौलाय खालामो दै खिन्थु मा बिजनेस लाइन बिसोरनि माने आरजिनाय सिस्टेम बा बिजनेस फालांगियारि सिस्टेमाव बांद्राय इसेबां इन्ट्रेस्टबो गैया होननांगोन बा मा होनना बुंनांगोन बांद्राय आदब खायदाबो गैया बेखायनो बिसोरो मा ओरैनो मावसोमगोनल' आरो मावसोमगोन ओरैनो सिम्पोल आबाद मावगोन बेफोरबायदिनो आबादखौ दिहुनगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय फाननाय फालांगियारि बेफोरबायदि सिस्टेमावहाय बे बिथिंजों गैया होनना बुंनो हायो आरो
ओमफ्राय आं बुंनो हायो आरोना जोंनि जे जि तुबा जोंनि मानसि फोरा आबाद मावोबा बा बायदिसिना प्रडाक्ट दिहुनोबा बेफोरो मोनसे हाइ कुवालिटिनि प्रडाक्ट जागोन आरो जेरैबायदि आबादखौनो बुङोबा जोंफोरनि आबादफोरा मोनसे अर्गेनिक अर्गेनिक माने आबाद जागोन आरो जोंनिफ्राय बांद्राय माने बेफोरबायदि मुलि होनानै दिहुनसोआ आरो आरोना सापस माबा मोनसे गाननायनि प्रडाक्ट बानायबाबो जोंनि फ्रा आखाइजों दानानै लुनानै माने दिहुनो आरो नङा होमबा
नंगौ नंनायालाय बे बायदिया
बेफोरखौ नायोबा जोंनिफ्राय ओंखारलांनाय उम प्रडाक फोरा माने एसे मोजां जागोन बा हाइ कुवालिटिनि जागोन होनना सानो खिन्थु नै दा मडार्न जुगाव मा जादों खायसे मानसिफ्रा माने गुबुननि हेल्प लानानै रेडिमेड दिहुन लांगासि दं आरो बेसादफोरखौ नङा होमबा?
नंगौ बेथ' औ बेबायदिनो बे जोंनि
उम
बे प्रदाक होननाया
औ
अर्गेनिक खालामो खिन्थु दानि जुगाव साफा सानै रोंबाय दै ए माबाखौ एसे फरायनायबो जाबाय नालाय आरो इन्टारनेटनि जुग जाबाय माबा मोनसे रोङा अब्ला माबा मोनसे सोलोंनांगौ दंब्ला भिदिअखौ नायब्रा इउटिउब सार्च खालामना नायगोन बा मबाइलाव इनटारनेटाव सो सार्स खालामना नायगोन मा मुलि होनांगौ मा मुलि होनाङा बेफोरखौ रोंबाय आरोखि जायफोर फालांगि लाइनजों गोसो दङ बा फालांगि लाइनावहाय ओंखारबाय बिसोरो हायो आरोखि जेरै अमा फिसिनाय अमा फिसिनायावहाय आजिखालि अर्गेनिक जाजोब्ला गोबां मुलि होनानै थाब थाब देरहोनाय खालामनाय जायो आरो दाना होगोन बेबायदि नो गोबां मुलि होगोन थाब थाब देरनायनि फुंनायनि बेफोरबायदि बिदि आरो औवाजों आरो दानि जुगाव
बेफोरखौ बिजनेस लाइनाव थाङोबाथाय बेफोरो साबसिन आरो खिन्थु बिजनेस लाइन थांनो थाखाय आरो नोंनि दिहुननाय प्रडाक्टफोरा बुरजा जानांगोन नङा होमबा एसे एनै दिहुननायजोंथ' बिजनेस खालामनो हाया नालाय जुदि जोंहा मासे मानै अमा फिसियोबा बा दाउ फिसियोबा बा मोसौ फिसियोबा बेफोराव जोङो बांद्राय हाइ लेभेल खालामनो हाया नालाय बिलनि जेनेबा मेडिसिन होनानै फिसिनाय जाया आरो अरगेनिक होनना बुंनांसिगोन बेफोरखौ नङा होमबा? दा जों औ जोंफोथिनिफ्राय अमा मासे दि मोनोब्ला बे मोनसे मोजां प्रडाक्ट होनना बुंनांसिगोन आरो अमा मासेया दा जों बेखौ फार्म महराव लां लाङोब्ला नाथाय बियो
औ औ बेखायनोथ' बे लकेल अमाफोरा जेरैबायदि गोथावसिन जायोना ओंखायनो टाउन सहरनि सुबुंफ्रा अमा बेदरफोरखौ मा खालामो लकेल अमाफोरखौ नागिरो आरो गामियारिफोरनि बेदरफोरखौ नागिरो मानो होनना बुङोब्ला बेफोरो साबसिन जायोना आरो बे फार्मनिफ्राय फैनाया थावनाय जाया बारा टेस्टि जाया गोथाव जाया बेबायदि आरो
बेयो मोनसे ब्रयलारफोर बायदि जाहोयो माने बिसोरनि माने मेडिसिनजों देरनाय नालाय बिसोरनि हाराफोरा एसे दुरबल बिदि जायो आरो आंनिबा
उम नंगौ नंनायालाय
उम दा बेनि गेजेराव बो जोंहा माने आर'नाइ बायदिसिनाखौ बुंनो थाङोब्ला एसे हाइ लेभेलनि कुवालिटि प्रडाक्ट जानानै दङ आरो जोंनि गेजेराव
औ बेथ' नंगौ दैै बे आर'नाइखौ जोंनि बर' मानसिफ्राल' माबा अनसायाखै दे गोबां मानसिफ्राल' अनसायदों दै मानो होनना बुङोब्ला बे जोबोद समायनाबो आरो बेयो बयजोंबो अनसा फसायजानाय मोनसे समायना रमायना आरो गोबां गाबनि दिहुनजानाय मोनसे आरो ट्रेडिसनेल माबा होनोगोन ना बेगोन मा होनोगो हारिमुनि मोनसे नेरसोन गानग्रा जेनेबा बर'फोरनि लाग्रा हिसाबै ने बेखौ अनसायो बयबो
औ
बेफोरनि प्रडाक्ट खालामोब्ला माबा दिहुनथाइ खालामोब्ला गोबां बिजनेस लाइनावहाय बा फालांगि लाइनावहाय जाफुंसारहैनो हागोन आरो
औ औ
जोंहा बेनि गेजेरावनो जोंनो एसे माने गोग्गो इडुकेसन सुबुंफोरनिबो एसे गोनांथि आरो जोंनि जायगायाव नङा होमबा बेफोर गैयिनि थाखायबो जोंहा बबेबा मोनसे लामाथिंगल' दुरबल जानानै थानांगौ जायो आरो जेरैबायदि फरायनाय बिथिङावनो
औ
जोंहा गियानि सुबुं अनजिमाफ्रा एसे खम आरोना
इन्डास्ट्रि दिहुननाय सि माबाखौ मावग्रोनांगोन मा बे जिखौ खालामोबा मा जागोन होनबाना बिजनेस लाइनावहाय जौगानो हागोन आरो प्रडाक्टआ गोबां जागोन आरो औ औ दे
उम